औ
ओ खोनादों
औ दायो जोङो जि दानाय आयदानि सायाव रायलायनो ना
ओ
नोंथाङा जि दानायनि सोमोन्दै मिथियो नामा मिथिगौ नामा? जिखौ माब्रै मा बोरै दायो फारसेनिफ्राय जागायजेननायनिफ्राय माबादि दायो नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
जिहाथ दानायया फासआवहाय खुन्था दोगोरो एनिफ्राय
थुननानै लाखानांगौ खोमा
ए थोंनायआवहाय औ फासथावहाय खुन्दुंखौ थुना लाग्रोयो लानायालाय खुनदुंखौ थुन्नानै लाग्रोनानै खुन्था दोबाय खुन्था दोनानै खादिनि खुन्दुं औ फारनैखौबो दोनांगौ मोननैथिंबो खुनथा दोबाय एनिफ्राय खुन्दुंखौ खादिनायाव सोबाय सोनानै खुन्थायाव खाबाय। खानानै। बोबाय आरो।
थांलाय फैलाय बोबाय थाबाय।
औ बोबबाय थाबाय बोबाय थायो नों गोबाव सिम। बोबाय आरो। बेसेबाङा थोयो एसेबां बोबाय आरो बोनानै इनफ्राय। थोबाय नालाय।
औ
खायबाय
माजों खायो? खायनाया खायथाजों खायथा बांसिन बरफ्रा बेखौ खायथा होननानै बुंखायो ना?
औ बर'आ खायथा होनो बेखौ। बर'आव। बेनिफ्राय खायबाय इनिफ्राय खायखांबा
बहाबा खायो।
ओ दहाय रासोआव खायो अ रासोआव।
नङाबा जायाना?
ओहो रासो नङाबा जाया रासो लाबाय खायथा लाबाय खायथाजों खायबाय रासोआव बेनिफ्राय जाबाय आरो जानानै ओमफ्राय खानजं लाबाय खानजंजों थोरबाय आरो।
औ थोरनाय खानजं खानजं खानजंजों मानो खानो खान माबाखौहाय जि सोंनायावहाय जेनेबा थो-थोरनो थाखाय जिखौहाय ओ खाननानै लाग्रोयो जिखौहाय माने खाननानै लाग्रोयो खानजंफोरजों। गोदोथ नुयोमोन माने मानसिफ्रा ज ज ओ बेबा बेनाव बेबा बेनाव ज ज बिज बिसिनाव खानहैदोंबा बिसिनावबो फानफैगोन ज ज इदि खानलायनाय नुयोमोन।
उम फाला फाला नोंस्राबो माबलाबा सोंगोन जोंहाबो माबलाबा सोंगोन फाला फाला
मानि थाखाय खानो बेखौ? माने खानजंजों मानो खान ओ खानो बेखौ जिखौहाय।
ओ बे जिखौ ओ जेथो सिफायनांगोन रासोया थांनाय नङाना नङाबा रास थांनो खानबासो
औ स्र स्र खालामनानै लायोना
अ स्र खालामनानै लायो बेनिफ्रायसो नों गान्दैयाव फाननो हागोन नालाय गान्दैयाव फाननोसै आरो ओमफ्राय
औ गान्दैखौथ' ओ गान्दैखौ ओरैजाय मोननैथा गान्दै मोनबेसे बाहायो गान्दैखौहाय जि सोंनायाव?
माबानायाव थोरनायावथ' मोनसेलसो बाहायो।
औ -औ ओमफ्राय
ओमफ्राय माबाजों थुलाब थुलाब होननायजों फानबाय। ससे ससे थोरनानै गासैखौबो थोद्रायजोबनो हाया नालाय जेथो जा
औ -औ, ससे -ससे फानहोलां ओ ससे -ससे फानहो होलां ओमफ्राय ससे-ससे खानहोलां बिदि खानो आरो
उम-उम-उम नङाबा जेथो जाफिनोना?
औ दे ओमफ्राय आरो थोरखांनायनि उनावहाय
हा
थोरखांनायनि उनावहाय मा खालामो माने जि दानायाव?
थोरखांनानै उनावहाय बिदिनो नो खननो थाखाय खुन्था दोलायबाय थंब्रै,
अ नो खनो नोखौ मानो मानि थाखाय खनो? माने ओमफ्राय
हा
दाथ' नो खनो होननानै बुंदो ओमफ्राय नोखौ मानो खनो माने?
नोखौ जि दानो थाखाय।
औ बे गाख्लायलाय औ गाख्लायलाय माबा जेराव माख हाबलाङो ना? नङाबा माखौ सोनो हाया। बेखौ माबायाबाथाय खनना लायाबाथाय
नङाबा जों थारखौ माबाखौ बोनो ह हायाना थारखौ, मा माखुआव माखु खारनो थाखाय नो नांगौ ना? होमबासो जि जागोन ना। बिनि थाखायनो नो खननांगौ आरो नो खननायावबो आरो नांगौलाय बेबो बनसि हासुं
औ औ ह हासुं हासुंखौ बबेनिफ्राय मोनो जेनेबा
हासुङा जों गोदोनियावथ बे औवाखौनो बानायलाबायनानै खनोमोन
औ औ बेनिफ्राय जोंथ नुदों ओ माबानि लबरनिबो मोनसे ओ मा होनो खनग्रा मोनसे हासुं बाहायनायखौ नुनो मोनदों
उम
सिगांनि समाव औवाखौबो हासुं बानायोमोन आरो ना
उम जोंनिया गोदोनाथऔवाखौसो बानायनानै खनोमोन हासुं बानायनानै
अ औ नोखौअखांनायनि उनाव आरो मा प्रसेस दङ माने मा माबायदि म मा खालामबावो
नो खनखांनानै खाल खुन्था गायलायसिगोन आरो
औ जिखौ दानो थाखाय
औ जिखौ दानो थाखाय आरो सालखुन्था गायखांनानै जिखौ खालायबाय खानानै इनिफ्राय खाखांनानै बिदिनो मुस्रा सासिगोन
औ मुस्राखौ सासिगोन माखुआव सोसिगोन औ
बेनिफ्राय दानायखौ दासिगोन आरो
उम-उम बेबायदिनो ओमफ्राय आगरखौ आखाइजों एरो ना ओ बिदिनो जिजोंबो जियाव सोंफाखानानै बिदि बानायो माने आगरखौथ सिगां जों नुदोंमोन माने बालेब होनोमोन सि बे ओ आ औवानि मोनसे आगजुजों माने आगरखौ एरख थांनाय बेबायदिबो नुदोंमोन आरो बेनि अनगायैबो माने माने गुना थिखां थिखां बेबायदिबो दानायखौ नुनो मोनदों आरो बे गुना थिखांनाया माबायदि थिखांनानै दायो
गुना थिखांनाया आगर सोनायखौ थिखाङो आरो
औ माने जे जे आगर जगोन बेवहाय गुनासो थि गुना सोगोन आरो ने
ओ ओं गुनायाव सोनानै बेनिफ्राय बे जि जोमखांग्रा गुदुं गुदुं जि दानायफोरा आगर माबा खुन्दुं सोंखा लाया ओमफ्राय उम सेवारि होननायजों एरो आरो सेवारि जों एरो सेवारि आगर एरग्रा दाना लाखायो जि सों होनबा बेजों एरो आरो।
ओ बेबायदिनो आगरफोरनि नाम खौ नोंथाङा मा मा मिथियो माने आगरफोरनि मुंफोर मिथियो नामा? जेरैहाय दावस्रि बिदै आगर माबा
बिदिनो थाइगिर बिबारबो एरो आरो उम मा होनो बैग्रि बिबारफोरबो एरो। ओमफ्राय माफा होनो बेबो एरो होनना बेखौबो एरो। गिदिर गिदिर फाहारबो एर एरो नों मा गोसोखौ एरो माखौ एरो गोसोसो।
औ ओनिफ्राय मा बबे दखनायावहाय माबायि आगर एरो मिथियो नामा।
दखनायाव बिदिनो खासेउ बिखा होननायफोरखौ लायो। खासेउ बिखा आगर ओमफ्राय आनारखुलि आगर होननायफोरखौ दायो दखनायाव दाबा गोदोना जों आनार फुलि होननाय ब बुनन्दुराम होननाय खालुला होननाय सोंनानै दखनायाव दायोमोन आरो जों गोदो।
औ औ। उम फारौ मेगन दा ओमफ्राय बेबायदिनो
ओ फारौ मेगनफोराबो दखनायाव दाग्रा मोदोम गंसे दावराव मोख्रेब आगर गुबै फेरो दाजाय दायो।
दखनायाव मा आगर मागर मा आगरखौ होनाय जायो बांसिन।
आगर गुबैयाव बिदिनो जिंज्रि होयो जिन्ज्रि होननाय जिन्ज्रि लाफा देरो खदर लाफा देरो। लाया गार लाफा देरो।
औ आरो बेबायदिनो बिदन दखनाफोरावथ आगर एरनाय जाया।
बिदन आगर एरा ओरैनो बिदननो मो मोसा मोसा होन मोसा होननाय सोङो आरो मोसा मोसा बिदाब लानाय होनो आरो फिसा फिसा।
अ बेबायदि फारि लानाय नुयोना बेखौ मोसा मा होनो
ओं मोसाफारि लानाय होनो आरो जोङो गोदोना।
ए मोसाफारि लानाय बुङो आरोना मानो आगर एरा बिदन दखनायाव?
बे दाउथु गोदआवबो लायोना बेखौबो आगर एरनाय बायदि नुयो मोजां नुयो।
उम उम बेबायदिनो बन्दुराम आगर मखरदमा आगर बे आगरखौ बबेयाव बांसिन एरनाय जायो माबायदि दखनायाव।
दथमा आगरखौ दखना बिदिनो बे माबायावबो उल जि जोमोन आरो
औ उम।
उल जि फुङाव जोम खांग्रा जिफ्राव एरो।
औ अ ओरैनोथ उलजि जोमखांग्रा माबायावहाय खामब्रेंगा आगरखौ बो नुनो मोनदों सिगां खामबेंग्रा आगर दाबो खामब्रेंगा आगरखौ जेब्ला उल जियाव दायो माबायदि दानाय जायो सोंफा नानै दानाय जायोना आगर थिखो दायो
आगर थिखोआ
सोंनायावनो सों
फाखानानैसो गरखा गानानै दायो।
अ बेबायदिनो आगर गंब्रै अ माने गरखाजोंनो सेभ खालामनानै होखायो आरो ओम गरखाखौ माखौ बुङो बबे माबायदिखौ माबायदि माने गरखाया जि गाखायलाय गा गरखाया माखौ बुङो माने गरखा?
अरखाया बे सिङाव बौदांगि सिङाव सोग्रा बौदांगि सिङाव गरखा सोयो।
ओम बे गरखानि खामानिया मा जेनेबा
माया
गरखानि खामानिया मा होनदो
गरखानि खामानिया बे आगरफ्राव बाहायग्रायानो।
औ माने गरखानि खामानिया जाबाय जिखौ माने आगर सोनो थाखाय गाहायलाय गोजौलाय बिदि माखु सोनो हाबनो बानायनो थाखाय गरखा बानाय नङा होनबा। ओ माखु हाबनो जि मोन बिदि बानायनाय जायो
औ औ
गरखानि खामानिया दा मखर दमा आगर दा बेयावनो माने आखरफोरखौ सोनानै होयो आरो नो जों
बे गरखायाव थाखाजोब्बाय नालाय नों आथिङा गादोल आरो।
औ दे होनबा दोनथलायनोसै ना हेल'
ओम
दे होमबा दोनथलायनोसै अ
ओं दे